खोनादों नोंथां
नोंथाङा फ्रि नामा?
औ नोंथां दायो फ्रियावनो दंथ'यो।
फ्रिबा आङो मोनसे बेदरनि ट्रफिक लाना फैदों नोंथाङा सावरायनो हा गो नामा?
हायो नोंथां
बेदर होनोबाथ' जोंनि जा-जाग्रायानो जाहैबाय बिराद बोरमा बेदर दं अमा बेदर दं हांसो दा आव दाउ बयलार इदिनो बायदि बायदि बेदर दं आरोना गिमानो जों अमा अमा बेदरखौ जानो थाखाय गिबियावनो अमाखौ फिनाय जायो अमाखौ फिनो थाखाय जोंनो थास-थाजों थास' रुनांगौ जायो गुन्दै जों थास'जों होनांगौ जायो अमानो ओमफाय बेखौ जों फेदेरनानै गिदिर खालामनानै जोङो फाननोबो हायो फाननानैबो बेखौ बायनानैबो जानो हायो आरो आरो नङाबा न'आवनो बुथारनानै जानो हायो आरो आरो इदिनो बोरमा-बोरमा जानो बेदर जानोबाबो बोरमाजों फिसिनांगौ गिबियायनो बोरमायाथ' गांसोल'सो जायो नालाय गांसो गोरलै गोरलै बेखौ गांसो बारियाव माबाबानो खाबानो जाबाय आरो आरो हांसोआथ थ' इदिनो माबा गुन-गुन्दै जुजाय इदिनो थास'जों गुन्दैजों लगायनाय होबाबो जायो बिदिबो जानो हायो आरो‌ आरो आरो दावा थ' लक न'नि दाउआ गदिनो एंखुर माइरं बिदिल'सो जायो नालाय
औ नोंथां
नोंथांमोनहालाय मा मा बेदर जायो खोन्थानो हागोन नामा एसे?
जोंहाबो सबखौनो जायो नोंथां जेरै न'नि दाउ अमा हांसो ओमफाय बोरमा ओमफाय इदिनो बेफोरखौनो जायो नोंथां ओमफ्राय बिसोरखौ जोङो बायनानैबो जानो हायो आरोना नोंथां। ओमफ्रायो न'आवहाय फिसिनानैबो जानो हायो। जेरै जोङो अमाखौ फिसिनो बा अमानो जोङो जायगा होनांगोन मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनांगोन। जेरै आदार होनांगोन जोङो गुन्दै गुन्दै नांगोन बिदिनो गोरलैनि फिसिनोबा जोङो माइरं एंखुरखौ रुयै रुयै अमानो होनांगोन थाल लानांगोन अखा बांखाबा जोङो जोथोन लानांगोन बिसिनोबो थाग्रा न' होनांगोन ओमफ्रायो देरो अब्ला जोङो थास' बिदिनो मैगंफोरबो जोंनि जानो माने जोंनि जानो हायैफोरखौबो अमानो होयो नालाय नोंथां बेनिखायनो जोङो रुनानैबो होनो हायो ओमफ्राय इसोरनो गोथांबो जायो आरो बिदि मैगंफोरखौ अमाया ओमफ्राय थास' थास'फोरखौबो रुनानै जोङो गुन्दैजों लगायनानै होयो। बिदिनो जोङो जोथोन लानानै अमाया देरो आरो ओमफाय जोङो अमाखौ फाननानै रां मोनो ओमफ्रायो जेरै दाउफोरखौबो दाउफोरनोबो थाग्रा न' नांगोन ओमफ्राय बिसोरो माइरं जायो जायगा गुवार नांगोन दाउफोरा बेरायलाबायनो ओमफ्रायो हांसोआबो बिदिनो हांसोनोबो जोङो न' होनांगो ओमफ्राय हांसोनो आदार दाना होनांगोन ओमफ्रायो माइ होनांगोन हांसोखौबो हांसो थानो थाखाय दैबो एसे नांगोन एसे दुगैयो नालाय बेनिफ्रायसो जोङो जोथोन लानानैसो जोङो बिसोरनि दाउ बेदरफोरखौ मोनजायो आरो बोरमायाबो बिदिनो
गांसो गोनां जानांगोन बोरमाखौ खास्लायनांगोन थाल लानांगोन
उम
आरो नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा मा बेदरखौ जानो गोथावसिन मोनो?
आंथ' बिदिनो अमा बेदर अमा बेदर होनोबा जोङो बर'फोरनि फेब्रेट ओंख्रि नारजि नारजिजों अमा नारजिजों अमा बिराद जानो मोजां मोनो नारजिखौ बोरै सङो बागै आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनसै आरो नारजिया नारजि बानायनो थाखाय गिबियावनो फाथोखौ खानानै बेखौ सान्दुं गोसायाव फोराननाय जायो आरो आरो बेखौ बे मोजां रानबाथाय बेखौ बस्थायाव सोनानै खाथबना दोनो आरो आरो जानो आनथा आनथा एसे एसेबां जेनेबा गाबोन बायदियाव जागोनबा दिनै बायदि हरसे सोमना दोनो आरो जाहाथे बिनि गोखाया खारनायनि आरो बे बिदिनो खारै खारैजों संनाय जायो। होआबाथ ओंख्रि जायाना बर' बर'फोरनि खारै ओंख्रियानो फेब्रेट बर'फोरनि ओंख्रि। ओमफाय बिदिनो अमा बेदर खौ अमा बेदर मेजे मेजेखौ बिदिनो एवना लानानै दोनसिगोन ओमफ्राय बिदिनो नार खारैजों नारजिजोंखौ फोमोननानै मो जां मोनसान मोनबाथाय साग्लियो आरो ओमफ्राय साग्लिनानै बे बेजोंनो बेयावबो बेयो मोजां गेब्लेबाथाय बेदरखौ होसिगोन आरो ओमफ्राय बिदिनो नारजिजों अमा ओंख्रिया जासिगोन आरो आरो दाउ दाउ दाउ ओंख्रियाथ' इदिनो अनदलाजों दाउ बिराद जा नो मोजांना बर'फोरनि फेभ्रेट ओंख्रि
इदिनो अन अनलाजों दाउखौबो संनाया इदिनो दाउखौ गिबियानो एवनानै लाग्रोदो एवनानै लाखांनायनि उनाव बिदिनो माबाखौ माइरंखौ सोमना दोननाय माइरंखौ इदिनो मोजां दै सरद होजोबदो दै सरदजोबहोखांनानै मोजां गुन्दै बायदि जानाय बायदि देग्लिदो ओमफ्राय उनाव दैखौ दैखौ दै गुदुं दै गुदुङाव होदो ओमफ्राय इदि होखांनायनि उनाव उनाव बेदरखौ होदो आरो ओमफ्राय बिदिनो जाबाय आरो आरो आरो एम्बु बे बदर एम्फौ बेदरखौ बिराद गोथाव मोनो आङो इदिनो अखा हानाय समाव अखा हाखांबाथाय बिराद जुब जुब अखा हाखांबाथाय उनाव मोनाफोराव बिराद ओंखारोना बेफोरखौ बुथारना जानो एम्फौ बेदरखौ बिराद मोजां मोनो आरो आरो एन्जर बेदर एन्जर बेदरखौथ' इदिनो माइ हा खांनाय समाव बिराद मोनोना दुब्लि दुब्लि
एन्जर बेदरखौबो इदिनो अन्थाइ बाजाब होनानै निरसिं होनानै इदिनो संनानै जानो बिराद मोजां आरो गोथाव आरो आरो नोंथां मानहालाय मा मा बेदरखौ मा बादि मा बादि संना जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
उम जोंहा अमा बेदरखौ नारजिजोंबो जायो ओमफ्राय सबाय बिदिजोंबो जायो ओमफफ्राय ओरैनो आलु होनानैबो जायो आरो नों थां ओमफ्राय आङो बेनि बागै ओइ एसे सावरायनोसै आरो नोंथां
औ औ
जेरै आलु जों अमा अमाखौ जोङो सुग्रोनानै लायो ओमफ्राय आलुखौबो सुयो ओ बिनिफ्राय अमाखौ जोङो फास्टआव एवग्रोयो आरो एवनाय समाव जों थाव होनानै पियास होनानै अमाखौ सेरो थाव ओमफ्रायो बिदिङ मस्ला सामब्राम गुफुर बानलु संख्रि देनानै लायो आरो बेनिफ्राय एसे अमाया एसे उम बेनि अमानि थैफोरा रानबाथाय आलुखौ होसनो आरो ओमफ्राय एसे गोबाव एवनानै दै होयो बिनिफ्राय फोमोननानै दोनो
उम
ओमफायो एसे गोबाव मोनबाथाय जासिगोन आरो नोंथां
उम
ओमफाय नोंथाङा
गोदोनि दिनावथ' मा अमा बेदरफोरखौ न'निखौनो जायामोन बैसागु फोर जाबाथाय बिदिनो हाग्रा बंग्राफोराव हाबोसिगोन बिदिनो माफा गाहाम। मोनबोसिगोन बेखौनो ज' संनानै जायोमोन ना गोदोनि दिना आरो दानि दिनाव इदिनो बेदरफोर खौ बिदिनो फाजा बांसिन जानाय जायो आरो फाजा जानबो बिदिनो अ अमा बेदर बिथै बि खा अमा बेदर बिथै बिखाखौ बोरै सङो होनबा गिबियनो बेदरखौ सुना ला सिगोन ओमफ्राय बिनि उनाव बिथैखौ बेलेग बिथखौ फासआव होआ आरो दोन सिगोन एक्सट्रा ओमफ्राय बिनि उनाव संसिगोन संनानै बिनि मोनहां मोनहां जाबासो बिथैखौ होयो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो अमा बेदर बिथै बिखाखौ संनाय जायो।
औ नोंथां। नोंथाङा अनला ओंख्रि आरो दाउ न'नि दाउखौ गोथाव मोनोना
औ गोथाव मोनो।
ओमफाय खुमब्राजों हांसोखौबो जाखांबायना नोंथाङा। अ बिदिब्ला आङो हांसोजों खुमब्रानि संनायखौ खिन्थानोसै नोंथांनि एसे
औ खोन्थादो दे।
हांसोखौ जोङो बुथारनानै लाग्रोयो बिनिफ्राय दै गुथु दै गुदुं होनानै फुदुंनानै लायो बिनिफ्राय हांसोखौ बोथोरखो फुनानै दोनो जेब्ला दै गुदुङा गोसान्दि ओमफ्रायो खुमब्राखौ बिफांनिफ्राय हाना लाबोनानै लेबनानै ला यो हानानै लाग्रोयो ओमफ्राय जेब्ला दै गुदुङा दुङो अब्ला हांसोखौ गां फुनानै गोदानानै लायो। बिनिफ्राय जेब्ला
दाउ बेदरखौ गोदा खाङो अब्ला खुमब्राखौबो सुनानै लायो। बिनिफ्राय मस्ला मस्लि हाइजें सामब्राम गुफुर पियास हाना नै देनानै लायो आरोना नोंथां। बिनिफ्राय अर जरायनानै साराय जाननानै साराय दुंबाथाय थाव होनानै पियासखौ होसनग्रोयो बिनिफ्राय हांसोखौ गोदानाय गोदाखांना दोननायखौ सेरो आरो होस'नो माने सारायाव नोंथां। बिनिफ्राय एसे गोबाव एवो आरो जाहाथे बिनि दैफोरा रानजोबो बिनिफ्राय खुमब्राखौबो होनानै एसे आरो गोबाव एवो बेनिफ्राय हालदै संख्रि ओमफ्रायो मस्ला मस्लिखौबो होनानै गोबाव एवो आरो नोंथां। बिनिफ्राय दै खौ होसननानै दसे गोबाव आराम गोदौ गोदौहोनानै मोजाङै मोनहोनानै जायो आरो नोंथां।
औ।
बिदिब्ला नोंथांनिफ्रायबो गोबां मिथिनो मोनबाय दायो नोंथां जोंनि लागोनाय समावबो जोब्बाय।
औ।
बिदिबा दोनथ'सैना नोंथां।
औ दोनथ'सै दे नोंथां।
औ